अ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। नोंथाङा आसा खालामोन आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दं
औ नोंथां मोजाङानो दं आङो।
अ नोंथां बेनिफ्राय दिनै आं नोंथां जों एसे न'आव फिसि जानाय जुनारनि सायाव जेरै सैमा, मावजिफोरनि सोमोन्दै एसे रायज्लायगोन होननानै सानदों नोंथाङा आंनो बे रायलायनायाव सम होनो हागोनना दसे?
औ नोंथां आं एसे सम होनो हागोन नोंथांनो।
औ नोंथां बिदिब्ला बेनिफ्राय नोंथाङा सैमा बा मावजि माखौ मोजांसिन मोनो मोननैनि बिथोराव?
आं बुंनो थांब्लाथ' मावजिखौ मोजांसिन मोनो थेवब्लाबो आंहा बांद्राय माबा गैया माने। मावजि सैमाजों आंहा बांद्राय बिदि लोब्बा गैया आरो।
आंबो बेबायदिनो। आं मावजिबो मोजां मोनो सैमाबो मोजां मोनो नाथाय आं मावजिखौ एसे बारा माने एसे आरो एसे बारा मोजां मोनो। मानोना रिजोन दं। मानोना जोंहानि न'आव मावजि दं।
औ औ।
गासै। ओ माबाबा माब्रै माद' दंमोन। नाथाय दा मानैल'सै खायफाया बहाबा थांबाय आरो खायफाया थैबाय।
औ।
ओमफ्राय बेबायदिनो आं मावजिखौ जोबोर मोजां मोनो। आरो न'आव सानफ्रोमबो आदार होबाय थानानै मोजां मोनो माने।
औ।
होयै होयै बेफोर जुदि माने सिमा जालांनाय होननानै बुङोना। बेबायदिनो आरो माने होयै होयै बेबायदिनो बारा। जालाङो आरो बुस्थ' माने अननाय फैलाङो बारा बेबायदिनो आं बारा मोजां मोनो आरो मावजिखौ। सैमाखौ मोजां मोनो। सैमाखौ मोजां मोनो नाथाय सैमानि मोनसे हुदा आं मोजां मोना। सोलायो नालाय सैमाया।
औ।
सोलाना होनायनि थाखाय बारा मोजां मोना नाथाय आं सैमाखौ। मोजां मोनो आरो सैमाया सैमाया गावनि मालिकखौ जोबोर अनो होननानै आं मिथियो। नाथाय मावजिया बेबायदि नङा।
औ-औ।
नोंथां बेनो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ मावजि आरो सैमा होनब्ला मोन्नैबो जोंहा न'आव फिसिनाय मोनसे जुनार नङा होनब्ला? औ आं मिथिनाय बायदिब्ला जेब्लानिफ्राय मानसिफोरा। ओं। न'खर बा संसार सुंद'नानै जेब्लानिफ्राय थानो हमदों। अब्लानिफ्रायनो। हमना ला मावजि आरो सैमा बेफोर जुनारा मानसिजोंनो थाफानाय माने खोनानो मोनो मानोना बेफोर जुनारानो जाबाय गिबि गिबि जुनार। मानसियाय न'आव फिसिनो हमदोंमोन होननानै गोबां माने
मानसिफ्रा बा मिथि औ संसारनि माने गियानि मानसिफ्रा बुङो आरो। ओ मानोना बेफोरो मावजि आरो सैमाफोरा मानसिफोरजों माने अ गोबां हेल्प खालामो बा थहाय मदद खालामो मानो होनब्ला जों
ओंखाम जाबाय बाबु उम अ दाउदैमोनना उम
नखरखौ नेयो आरो मावजियाबो हमना ला गोबां किसुमान हमना ला एन्जर बार गोगलैफोरखौ जानानै जोंनि न'खरखौ माने साफा खालामना लाखियो आरो जाग्रा मुवा बेसादफोर खौ गाज्रि खालामामनायनिफ्राय बासायनानै लाखियो।
ओय सियारआ ला मादै अ हेल' आ खोनाबायदा नों नोंथां नोंथाङा बुंलांबाय था।
अ-अ नोंथांनिफ्राय एसे दावराव जानाय बिदि खोनादों नोंथां? ए औ
र' आं खोनागासिनो नोंथां नोंथाङा बुंलांबाय थाबानो जाबाय।
बेफोरनि अनगायैबो हमना ला दिनैनि दिनाव जों पुलिस आर बिफोरखौबो सैमाफोरखौ लाफानाय नुयो। मानोना सैमाफोरनि मोनहामसुनो हानाय माबाया बांद्राय दं माने पावारा बेनि अ-अ पिकनि जाहोनाव माने हमना ला सिखावफोर हमनाय बा हमना ला बबेबाफोर बम्बफोर दोनदों ना मा बेफोरखौ माबानायखौ माने गोबां हेफाजाब होयो आरो सैमाफोरा आरो उम उम जोंथ' दाखासान्दि नुुनोनो मोनो गोबां मानसिफोरानो सैमा मावजिफोरखौ एकदम थुखैना आदोर खालायना न'नि सासे सोद्रोमा बायदिनो लाखियो नङा होमब्ला नोंथां? ओं आरो जों जुदि जुनारफोरखौ अनोब्ला बा बिसोरनो जानो होयोब्ला जोंनिनो मोजां नङा होमब्ला आरो माबाफोरावबो ओ धोरोमारि बिजाबफोरावबो लिरनाय दं। जों जुदि जिब जुनारखौ अनो अब्ला जोंखौ गसाइ बा इसोर इसोराबो जोंखौ अनसायनानै सानो आरो आं ओ अ
ओ थार बाथ्राखौनो बुंदों बेबायदिनो आरो जेब्ला जों माने गुबुननो अननाय होयोब्ला गावबो अननाय मोनो। बे खोथाखौ नोंथांङाबो गोनां जागोन बेबायदिनो उम जों जेब्ला सैमाखौ अनो अब्ला सैमाया जोंनि फारसे माबा जायो ओ जोंनि फारसे लयेल जायो आरो।
औ औ।
बेखायनो जों सैमाखौ अनोब्ला जों बिनिफ्राय माबाफोर मोजां एक्सपेक्ट खालामना हायो आरो माने उथायै माने मानोना सैमाखौ जों अनोब्ला सैमायाबो जोंखौ अनगोन आरो सैमाया जोंखौ बासायगोन माने गुबुन खैफोदनिफ्राय
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जेरै माब्लाबा न'आव सिखावफोर फैयोब्ला सैमाया जोंखौ माबागोन सिखौनिफ्राय रैखा खालामगोन।
औ
जेब्ला जेब्ला जोंनि न'खराव मानसिफोरा थाया बहाबा थांना थाहै माने अब्ला अब्ला न' नेनायाव हेफाजाब खालामनोसैमाफोरा नोंङा नोंथा? बेबायदिनो माने सैमानि आखुआ बेलेग मावजिना आखु आ बेलेग जेरै माव मावजिया मावजिया नोंनि न'खौ नवा नेनायाबो जानो हागौ नाथाय मावजिया नोंनि न'खरखौ ओ एन्जर बा इंगिनिफोरनिफ्राय ओ रैखा खालामना दोनो माने मानोना एन्जर फिसा जायखौ उननि गिनि
औ।
बेयो इंगिनिया जुदि नोंस नोंनि न'आव हाबो अब्ला गासिबो जिफोरखौ अरसिजोबनायनि आखा थायो आरो।
औ औ औ आरो लोगोसे माइ माइ गाबफोरखौबो जानानै जानायखिनिखौ जायो आरो जायैखिनिखौबो हमना ला गाज्रि खालामो बा ओ खिना हासुनानै माने जानो हायि खालामना दोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ बेखायनो बेखौबो एसे माने बे-बेयाव बहुद जोबोर हेफाजाब खालामो आरो माने
औ औ आरो ओ ओ हमना ला एन्जर निंगिनिफोरनिफ्राय जोंहा जानो गोनां बेराम गोबां गि गिलु बालु बेराम जायो नङा होमब्ला ब्लेक बारग'यो बेफोरनिफ्रायबो जोंखौ बासायनानै लाखियो होननानै आं सानो आरो।
न नोंथां बे जोबोर नोंथाङा थार बाथ्राखौनो होनदों माने बे फोरनिफ्राय जोबोर बासायो आरो माने
औ।
बेखायनो जों माने बेफोरखौ फिसिनायाबो मोजां आरो मानोना बिसोरखौ जुदि फिसा लाबानो एंगारनो हायो बिसोर बाय जियाव मा जागोन माने जों जाहोआबा मा जागोन बिसोर
औ।
बेबायदि आरो बाथ्राया जेरै नों थां नोंथाङाथ' नुनो हागौ जेरै सहरफोराव माने जाय बाहेरा माने न'आव फिसियाखै जायखौ सैमा बा माबा मावजि बेफोरो गाज्रि जायगायाव थांनानै मानसिनि गारनाय प्लास्टिकनि गाज्रि बेफोर बुस्थुखौ जानाय नुयो नोंथाङा नुदोंना? बेफोरखौ बेफोरखौ जाब्ला बिसोरनि देहाया मोजां थाया माने बिसोर मालाबा नाङि बुस्थुखौ जाना लानानै गाज्रि जालाङो देहाया बिदिनो थैलाङो माने कलत्े बारा गोबौ थाया जोबोर जोबोर जलिनो थैलानङो बेखायनो बेफोरखौ जों नायनाया मोजां माने हायोब्ला जों न'आव फिसिनांगौ बेबायदिनो
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो औ औ
नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोबोर जोबोर दरखार माने बेफोरखौ नायनाया जोबोर मोजां आरो माने मानोना जों बेफोर गुबुननि मोजां सानोब्ला गावनिबो मोजां जायो।
नंगौ नोंथां जों ओ जों गोबां बेबायदिनो उदां सैमा मावजिफोरखौ जों टाउन सहरफोराव बा गामिनि लामा दथाफोरखौ गिदिंथिनायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां? मानोना औ बिसोर जानाङि बुस्थुफोरखौबो जायो बा अरलायना गोबां बेबादि बेराम बार जायो आरो बेफोरबायदि सैमा मा मावजिया जुदि सोरखौबा मोजां मानसिखौ बा मोजां जुनारफोरखौ अरो अब्लानिया गोबां गिलु बालु बेराम जेरै ओ रेदिस आरो बेराम खो जानाय नुनो मोनो
नंगौ दा बेफोर माने गोसारलांजोबगोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां बि बिनि थाखाय जों सैमाजिफोरखौ फिसिब्ला मोजांङै थुखै थुखैना बा मोजांङै जाहोना लोंहोना लाखिनांगौ आरो सम सम जों ओ भेक्सिन बारग्रै होना लाखिनांगौ।
नंगौ नोंथां
औ
बेखायनो जों बेफोरखौ एसे नोजोर होनानै गासैबो बिथिंङाव नोजोर होनाय जों मोजांङै सोलिलांनांगोन आरो लोगोफोर माबाफोरजों मोजांङै ओ जिब जुनारफोरखौ मोजांङै मोजां जों लाखिनाया लाखिनायखौ जों मोजांङै साननांगौ आरो जायफोरा जेराव ओ जेराव मेराव गिदिंलाबायनाय ओ माने जायनि बिगोमा गैयि जुनारफोरखौ नुयोब्ला ओ एनिमेल सेल्टार बायदि बायदि बेफोराव दोनहरनाया मोजां आरो नंगौ ना नोंथां ओमफ्राय ओ बेबायदिनो नोंथांजों राय्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय आं इयुनावबो इयुनावबो बेबायदिनो रायलायबाय थागोन।
औ
ओमफ्राय नोथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गोजोन्थों।
औ साबायखर नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाहरबाय। गोजोनथों ओं